हेल'
औ नोंथां।
अ नोंथांजों माखासे दोरों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायजागौमोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ सावरायजागोनब्ला सावरायनोसै। अ गिबियावनो गिबियावनो आइजोफोरा नोंथांमोनाव माबेबा हाग्रा एबा जंगालनिफ्राय मैगं मैला खानानै लाबोनानै ओंख्रि संनानै जायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा बुंनो हागोन नामा?
औ थागैनो हागोन नोंथां। जोङो बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदा होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङना नोंथां।
नंगौ।
जेरै जोङो गिबियावनो रायज्लायग्रो हायो बर'फोरनि जाग्रा गुबै आदार होनना बुङोब्ला जोङो ओंखामखौनो बुंनो हायो। दै होन्नानै बुङोब्ला जोङो लोंग्रा होनोब्ला जोङो दै साहा। जौ बिदै। माइब्रानि जौ बिदै बैफोर जोङो लाबोनो हायो। बेजों लोगोसेनो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहा हाग्राबारि बा बारि फोराव थांनानै। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमना लाबोयो नंगौना नोंथां? जेरै जोङो बिदिन्थि मह रै जोङो बुंनो हायो बैसागु बोथोराव जेब्ला सैथ्र' दानाव खायफा खायफा जायो सैथ्र' दाननि जोबथि दानाव आरो खायफा खायफा बैसागा जोबनायनि स्नि साननि उनाव जोङो गोखा गोखै एबा खुंखा जानाय बिदिन्थि हिसाबै जों बेखौनो लाबोनो हायो बेयाव मोनफ्रोम गामियावनो बा न'-मोनफ्राम न'खरावनो जौसे सेनिबो बांसिन बिलाइ बिबार रोदा बिबार लाइफां बिदि माखासे बिलाइ खौ ज खालामनानै जोङो जेरै अमाफोर बा दाउफोरजों जोङो रायजोयैनो ज जयै जानाय नुनो मोनो आरो खायफा खायफा न'खर न'खरावनो जोङो जानायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जेरै बारिफ्रावनो मोननाय माखासे गोथां मैगंफोर जेरै दिंकिया मानिमुनि
औ नंगौ
खुदुना थुवा बैफोरखौबो जोङो
नंगौ नोंथां
नागिरनानै न'आव जाफैनायखौबो जों नुनो मोनो बांसिनानो जोङो जाग्रा लोंग्राखौ गुबुन हाथाय बाजाराव बायालासेनो गाव गावनि न'आवनो जा ए एसे हा दं बेहायनो गायनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैफोर खुंखा जानाय जायखौ बुङो गोखा गोखै जानाय बेफोरखौ लानानै माबाफोर फोथायनाय दं नामा
अ दं नोंथां जे बैसागो बोथोराव गोखा-गो खै जानांगौ होननाय बे गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय लेखा आथिखालावबो फोथायबोनायखौ नुनो मोनो थिग बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोम बो आइजो माहारिफोरा फोथायो जे बे गोखा-गोखैखौ जायोब्ला जे बेराम आजार बबेबा रोगि जानानै थालांनाय बेफोरो हामो होनना फोथायनाय जायो
औ नोंथां
बैसागोनि जोबथा जोबथा खालारावबो जानाय नुनो मोनो फ्राय बैसागोनि से खालार खालि बेफोरखौ जानाय नुनो मोनो मानो होनब्ला आइजोफोरा मोनसे सम लानानै बैसागोनि से खालार खालि जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा बबेबा हाग्राबारि बबेबा लामा द'थायाव मोननाय मैगं-थाइगंफोरखौ खानानै लाना फैनाय नुनो मोनो जेरै ओ खुंखा बे खुंखाया बबेबा हाग्राबारि नङाब्ला बबेबा जंगालाव थानायखौ नुनो मोनो बेफोर जायगायाव नायगिरनानै बै खुंखाखौ लानानै फैनाय जायो थिग बेबायदिनो मोनस्निथा ओ गोखा-गोखैखौ जोंनि ओनसोलाव खानानै लाबो बोनाय जायो जेरै खुंखा बेनिफ्राय दिंखिया बेनिफ्राय मानिमुनि गेदेर उन्दै बेनिफ्राय हाग्रानि सिब्रु जायखौ जोङो थास' होननानैबो मोनथिनाय जायो बेनिफ्राय माखासे फांसिसा बेनिफ्राय हाग्रानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मैगंफोरखौ खाना लाबोनानै मोज मोजाङै सुस्रानानै बेखौ अमा बेदर नङाब्ला माबेबा दाउ बेदरफोरजों बेखौ संनानै जानाय नुनो मोनो बेनिफ्राय बेखौ न'खरफ्रोमबो मानसिफोरा एवनानै एबा संनानै जायो अब्ला जानायाव माबा मोनसे बेराम आजार दङ'ब्ला बेफोरखौ खारगोन होननानै आइजोफोरा फोथायो जेब्ला बेखौ जानाय जायो।
नोंथां बेखौ आइजोफोराल' फोथाया माने नोंथां बेखौ गासै बर' हारिनि आइजो बा हौवा माहारियानो जा जों बेखौ फोथायनायखौ नुनो मोनो।
अ नंगौ नोंथां आ
बेजों लोगोसेनो जोंना जेरै माखासे जामुंफोर दंबावो जेरै अनला, नाफाम, नारजि अमा बैफोर थिग बैफोर जानाय लोंनाय जेरै बेफोरखौ लानानैबो जोंनाव माखासे फोथायनायफोर दंनो जों नुनो मोनो नों गौ ना नोंथां। जेरै जोङो नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला - गोबां मोननैसो फोथायनायफोर जों नुनो मोनो जेरै मोनसे न'खराव आलासिफोर फैयोब्ला बै आलासिफोरनो नारजि ओंख्रि संनानै जाहो हरनो नाङा होननानै बुङो। मानो होननानै बुङोब्ला सोमोन्दो उनाव हाय लासैनो सोमोन्दो नागारलाङो। बेफोरबादि होननानै फोथायो। मानो होनोब्ला नारजि ओंख्रैखौ जेब्ला सासे सुबुङा थैयो अब्ला बै सुबुंनि गोथै सह'खौ गारना फैखांनायनि उनाव नारजि अरगार फैयो। मानि था खाय होनोब्ला जों हा दिनैनिफ्राय बै सुबुंजों जेबो सोमोन्दै गैला बेफोरबादि फोथायनानै जोङो नारजि अरगार फैनायखौ नुयो बा आथिखालावबो बैफोर फोथायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जेरै जोग्लावरि उसुमै बैफोर मैगंखौ दाउजों रोसि फुदुंनानै लोङोब्ला लोरबां मोननाय देहा बा माखासे बेमार आजारफोर बैफोरखौ खारो होननानै बो जोङो फोथायो। आरो बैफोर माखासे नेमखान्थिफोरा माखासे ओनसोल लायै ओनसोल आथिखालाव सोलायनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिथिं बैफोर नारजि अरगारनाय होननाय बेफोरखौ लानानै आलादा रोख खोमै फोथायनायफोर दं नामा?
अ नारजि अरगान ओ नारजि ओंख्रि एबा नारजिखौ लानानै जोंनि ओनसोलावबो गोबां फोथायो। आइजोनिफ्राय लानानै हौवा माहारिफ्राबो जेब्ला मानसिया थैयो। अब्ला बेखौ जोङो मानसि गोथैखौ सावनो एब बा बबेबा ओह
जायगायाव
जायगायाव फबनो लांबोला बेखौ फबखांनानै फैनाय मानसिफोरा लामा सेराव बा बबेबा बारि खनायाव ओब फ्रायानो लामा सेराव दोननायखौ नुनो मोनो। जे बेजों अन्थाइ थरसे होनानै नारजिखौ दोननाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला मानसिफोरा फैगोन अब्ला ओ बै गोथै बा थैनाय मानसिनि न'खराव हाबनो मोनग्रोआ माने गिबियावनो नाज जिखौ ओ एसे अर बुन्था खालामनानै अर सावस जुनानै आखाइखौ हांस्रोननानै नारजिखौ दांनाय नुनो मोनो ओ बेनि ओंथियानो जादों जे सासे मानसिया जि थैबाय बे मानसिया बै न'खरजों जेबो सोमोन्दो गैला बेनि जेबो लाइ लथर मोनथिला बेखौ साननानै एबा बेखौ फोथायनानै बै नारजिखौ जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेबायदि आदबजों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय नोंथां ओ नारजि ओंख्रिखौ। थ' जोंनि। जि साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरानो जायो। बेखौ। जायोब्ला माबाफोर। बेराम आजार खारो होननानै खोनायो जानांगौ अ बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
बेनि फारसे जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नार्जि ओंखो ओंख्रि जानायाव माबाफोर फोथायनाय जोंनाव जेबो गैया जेखिनि बै मोननै बेफोरखौल' फोथायनाय दङ। ओह बे ओंख्रियाथ' जाहैबाय गोखा हिसाबै।
गोखायानो ओ नंगौ।
सिन दिनावनो जोङो। गोदै बुस्थु जानाय जायो मुवाफोर जानाय जायो बेसेबां माने बारा गोदै जानायाबो देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै जोङो। बुङो बेनिखायनो गो। खा जादेरनांगौ होननानै बुङो बेनिखायनो नारजि ओंख्रिखौ सम सम। जानांगौ बेफोरबायदि होननानैल' जों खो। खोनानो मोनो।
आरो नोंथां ओ। जेब्ला गिबि आबाद मावजेनगोन।
औ।
हालेवजेननाय एबा माइ गायजेन। माबा गोखा जानो मोना होननानै नारजि ओंख्रि जानो मोना होननानै फोथायनाय दं नामा?
बेयो ओनसोल लायो ओनसोल गुबुन गुबुन जायो बेदि फोथायनाया जोंनि ओनसोलाव गैबाङा बा जोङो नुनो मोना।
औ नंगौ नोंथां।
थाङा नोंथांमोननि ओनसो सोलाव बेफोरबायदि फोथायनाय दं नामा?
औ फोथायनाय दं जोंनि गामि लाना गामि ओनसोलफोराव बेबायादि फोथायनाय। खौ नुनो मोनो ओ। फ्राय गंफ्रोमबो न'खराव नङा। गंफा गंनै न'खरफोराव बेफोरखौ फोथायनाय नुनो मोनो जेब्ला सासे मानसि। दा खोथिया फोजायनानै आबाद मावजेननो एबा गिबि माइ गायजेनगोन अब्ला। बैदिनखालि नारजि जानो मोना होननानै फोथायनाय। ओ खौ नुनो मोनो। मानोना गि गिबियाव माइ गायजेनबोला बे माइआ लायनो थायनो रोङा बेबायदिनो माइआ रानस्रावनानै थैलांजोबो बेनिखायनो बै नारजिखौ जानो मोना होननानै फोथायनायखौ जोंनि ओनसोलावबो गंफा गंनै न'खर फोराव नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां बेफोर फोथायनाया माने सोरनिबा सासे खालामबोनायखौ नुयोब्लानो बैफोरबायदि फोथायनायखौ जोङो फालि लानांनाय नुयो अब्ला नोंथां समाबो जाबायमोन?
उन
औ दे अब्ला
औ दे